औ औ खोनादों औ नोंथांनि कल हरनाय जाहोना नामामोन नोंथां।
दाफ्रि दङना
औ औ दङ।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनानेसे आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन साररायजागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जा जोंनि माइ गायनायनि उनाव खााथि गासा फोरबो फालियो बे फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालियो? एसे फोरमायनोागोन नामा नोंथां?
खाथि सावनायखौनो दालारि सोरां सावनायखौ औ बेखौ जोङो खाथि सावनाय होननानै बुङोब्ला जोङो। बेयो बर'निनो एंगार हायि फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ
बियो बर'नि थामथि फोरबो खोनादोंना नोंथां?
अखोनाबायदा
औ बेयो जोंनि बर'नि थामथि फोरबो बेखौ जोङो आइ माइनावखौ जोङो सिबिनाय बाइसा जायो आरो जायखौ जोङो लोखि होननानै बुङो नङा होमबा।
उ
बेखौ जोङो फोरबोखौ जोङो थामथि फोरबो हिसाबै जोङो फालियो आरो जोङो कारति खाासा सावनायखौ जोङो माइ जेब्ला जोंहा जोंनि दायो गायबाय थानाय जेरै माइ फसल आबादा मोजाङै मोजां जाथों होननानै जोङो आान्थु खेरायनानै आर'ज खालामो जेरै जोंनि गायनाय फसलाव जेबो बेमार आजार जानो नाङाथों बिदि होननानै जोङो कातिक आसा फोरबोआवजोंआलारि बाथि सावनानै जोङो धपधुना सावनानै जोङो
जोंनि बे गायनाय बे फसल आबाद मावनाय जोंनि बे गायनायाव जोंङ आलारि बाथिखौ फोजोङो आरो मानोना बर' फोरा आबाद मावनानै जाग्रा बेखायनो जोङो माइखौनो जोंनि गाहाय आदार हिसाबै जोङो जायो बर'फ्रा नङा।
औ
द'
औ बेखौ जोङो गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजां फसल मोनथों होननानै जोङो माइ मोननायनि समाव जोङो माइसालि माइनि गेजेराव बेखौ जों जो आलारि बाथि जेरै जोङो सावनानै जोङो फुजा होनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो न'आवबो जोङो जोंहा न'आवबो जेनेबा गायनाय थायो जेरै गय बिफां थायो बिदिनो न'आव फिथाइ सामथाइ जोङो मोनो। बेफोर बारियाव बेफोरावबो जोङो आलारि बाथिखो जों सावनाय जायो। मानोना बेफोरबो जोंनि सम्पति लोखि। बेखायनो जोङो काति गाजा फोर्बोआव समाव जोङो अखल जोङो माइखौल' जोङो माबानाय जाया गायनाय मा-माइखौल' जोङो ओ आलारि बाथि सावनाय जाया बेखौ जोङो गइ बिफां बारि सेरावबो जोङो आलारि बाथिखो जोङो सावो आरो। बेखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों बर'फोरा आरो दासिमबो जोङो फालिबोनायखौ जों नुयो आरो। खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
बेजों लोगोसे आरो जोंहा अखानायै जायो जोंहा फोर्बोखौ जोंहा गावबागाव थानसालियाव थांनानै जोङो फुजा खालामहैयो। बिदिनो ओ आर'ज खालामो जोङो। ओ आइ माइनावखौ जोङो सुंग्रि होनानै जोङो आर'ज गाबनाय जायो आरो। जाहाथे जोङो जोंनि बे बावनायखौबो नोंथाङा नाजावथों आरो जोंनि मोजां आबाद मावनायखौ जों मोजाङै मोजां फसलखौ होथों बेमार आ जार खालामनाङा दाव ना जेनबा जोंनि माइ आबादखौ खहा खालामनाङा बिदि मोनसे मोन्थोरजों जोङो आर'ज खालामो। सुंग्रि हरनाय जायो आरो। अब्ला ओ नोंथांमोननि साइदावहाय खाथि गासाखौ बोरैहाय फालिनाय जायो नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो? हेलौ।
औ खोनादों औ खाथि गासाखौबो जों फोर्बोनि बागै जोंनि ओनसोलावबो अ माइ जेब्ला माइआ ओ बांसिनानो बिबार बारो एबा बांसिनानो बे समाव फिथाइ थायो। बे फोर्बोखौ जोङो ओ माइ आबादाव माइ आबादनि गिबियाव आलारि बाथि फोजोंनायनि अनगायैबो जोंनाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरै गय बागाननि सेराव एबा नख'र बागाननि सेराव बिदि आलारि बाथिखौ होनाय जायो आरो। दा बे सानखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला जोंना बे सानखालि गिबियावनो नख'राव नख'रनि गा सैबो गोजोनै न'खरनि गावबागाव बाथौआव आलारि बाथि फोजोंनायनि उनाव मोनाबिलि सम मोनाबिलि समाव जोङो आलारि बाथि सावनो थाखाय लाहार फाहार खालामो। ओ दा दुब्लियाव एबा फोथाराव आबाद फोथाराव आलारि बाथि फोजोंनाय समाव जोंना बायदिसिना मुवा जेरैहाय बे समावथ गय गोरलै जायो नङा होनबा नोंथां। बे समाव गय गोरलैखो ओ फाथैखौ खान्दै खान्दै खालामनायजों लोगोसे आरो बे समाव जोङो ओ नाम-नारें जुम्ब्रा मोनो नालाय नारें जुम्ब्राखो बावो आरो। बेफोर मुवाफोरखौ जोङो बुथुमना लानानै ओ लोगोसेनो आबाद फोथाराव आलारि बाथि सिबिनो थाखाय जोंना बे सानखालि ओ हानि साथि एबा बायदिसिना गुबुन साथियाव आलारि बाथि फोजोंनाय जा जायो। बे सानखालि जोङो ओ जेरै ओ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैहाय थाइगिर फिथाय। थाइगिर फिथाइनि खङा खंबा नालाय।
फिथाइनि खं औ।
औ हानानै बेनि थाखाय बेनि खंफा खंफा बोखारनानै जोङो बेवहाय आलारि बाथि फोजोङो। बेनि उनाव बेखौ जोङो ओ दा थालिरनि दना दङ बेवहाय दनायावबो जोङो ओ जेरैहाय गइयखान्दि खालामना लानाय लोगोसे फिथाइ सामथाइ बायदिसिनाखौ लानानै जोङो लोगोसेनो ओ जा ना ग'इ निमाहा हो थालिरनि जा दना दङ बेखौ जोङो गथा गेजेरनिखौ एसे ससे हासना लानानै बेवहाय ओम औवाखौ जंफार खालामना लानानै जोङो दुब्लि फारसे आलारि बाथि फनो ओंखारलाङो बे आलारि बाथिनि फोजोंनायनि जाहोनानो गोदोनिफ्राय सोलिगासिनो दं ओ लोगोसे बेनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंना माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय लोगोसे फसलखौ मोजां मोनो नि थाखाय एबा आबाद फोथाराव जेबो एम्फौ एनलाया बायदिसिनाय खहा खालामैनि थाखाय ओ बेसानखालि बेफोरखौ फालिनाय जायो आरो बिनि थाखायनो आलारि बाथि फोजोंनानै ओ बेखिनिखौ बुंनाय जायो लोगोसे मो दङ मोन‌ बेखौ आं एसेबां गोसोआव गैया आ लोगोसेनो बे सानखालि जा दुब्लियाव बावउना फैनायनि उनाव जोंना न'खरनि जा गय बागान नालखेर ब बागान बायदिसिना बेफोरावबो जों आलारि बाथि बेखौ फोजोंनानै माने ओ जोङो बरायो एबा मायनावखौ खुलुमहरो आरो ओ बिदिनो बे साना बिदि बारग' लांनायाव जेब्ला बाव लांनाय लोगोसे जोंनि ओनसोलाव काथि गासाखौ बिदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां लोगोसेयैनो ओ काति गाासानि फोरबोआव ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बिदिनो बे समाव माबायदि मारै मा होयो एबा आलारि बाथि सावनाय समाव जों बांसिनखौनो नुयो जे आलारि बाथि होनायनि गुदियाव जेरैहाय थुलुंसि बिफां एबा बायदिसिना बिदि गायनानै आ थि होयो बिदि मायबा नेम खान्थि दङ नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ बिदि होननानै जों बो जोङो जे जेरै जोङो प्रसाद होयो जेनेबा गाजि बुट आलारि बाथिजों लोगोसे आलारि न बा बाथिखौ जोङो बाहायनाय जाया जोङो खंखौ बाहायनाय जायो आरो बे मा होनना बुङो थाइगिरनि खं नङा होमबा ओ बेयाव जोङो- बेजों लोगोसे जों थालिर होफागोन जोङो गाजि नालेंखल बिदिनो फिथाइ साम सामथाइबो आपेलफोरखौबो जोङो होफागोन लोगोसे गय गोरलै मोनगोन नोंथाङा बुंलांबाय गय गो गोरलैया बे समाव जोंहा रायो एसे नङा होमबा बेफोरबो जोंनि सम्पति लोगो खि नङा होमबा बेखायनो जों बेखौबो बावफानाय जायो आरो बे गयजों। आरो लोगोसे जों बेखौनो बेजोंनो जोङो ओ गय बारियावबो जोङो आलारि बाथिखौ बेखौ जोङो लगायनाय जायो।
बिदिनो गसाइनायाव संग्रिनानै जोङो आर'ज खालामो जोंनि फसल आबादा मोजां जाथों बेखौनो जोंनि साइडआवबो एखे रोखोमखौनो जों खालामो आरो लोगोसे जोङो काति फोरबोआव जोङो गासैबो एक थारिखआव जों गासैबो जोङो ज' ज' जाजाय गामिनि रायजोफोरा ज' फैनानै थानसालियाव जोङो आर'ज गाबनाय जायो आरो बे सानसेनि थाखाय जोङो हाबाखौ जोङो बे आर'जखौ जोङो फोजोबनाय जायो बेयाव जोङो जोंनि बे जानाय जेरै बुध, प्रसाद फोरखौबो जोङो बे खालि जों खौसेयैनो रायजोफोरा आर'ज जोबखांनायनि उनाव जोङो गाजा गोमजायै जायो आरो जोंहा आर'जाव आर'ज नि सिगाङाव जोंना गोथै सि बावनाय थायो। जोङो फुंबिलि समावनो जोङो ओ जोंनि धोरोमनि फिरफिला खौ जोङो बिरहोनाय जायो। बेखौ बिरहोखांनायनि उनाव जोङो ओ जोंनि बे धोरोम बाथौ सान थानसालिफोरखौ सुस्रां बास्रां खालामनानै जोङो गोथार खालामना लायो। लोगोसे जोङो ओ जोंनि मुं मुख्लं जालांनाय सरि जोंनि रुंसारि जालांनाय बा मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ जोङो ओ गोथैसि बावो आरो बे खालि माने बिथांमोनखौबो जोङो संग्रियो नोंथांमोनाबो सोरगोआव मोजाङै मोजां थाहैथों आरो नोंथां मोननिखौबो जोङो नैबे समाव जों गोसोखाङो बिदि जोङो बावनानै जोङो ओ दुता आरो बिदिनो एता दुतासोनिफ्राय जोङो आर'ज खालामो नाय जायो आरो जोंनि जा जोंनि साइडावहाय बेनिफ्राय जोङो बे दिन खालि जोङो फोजोबनानै जोङो जोंनि काति गासाखौबो जोङो फालिनाय जायो आरो एक तारिगआव नोंथांमोननि साइदआवहाय बोरैहाय खालामो एसे फोरमायना होनो हागोन ना जेरै ओ थानसालि बा मन्दिरफोराव बोरैहाय आर'ज खालामो?
औ नोंथां जोंनि काति गासा फोरबोखौ बिदिनो बिदिहाय ओ बिदिहाय फालियो जोङो जोंना ओ बांसिनानो ओ जोंना न'खर न'खर बावनाय जायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जोंना रायजो राजाया बै सानखालि ओ फालिनाय जाया आरो नोंथां जोंना जेरैहाय
औ
आमथि सुवा आमथि सुवानि सो जोंना रायजो राजा आरो रायजो राजानि थानसालियाव आर'ज गाबनाय जायो आरो नोंथां। लोगोसेनो ओ आमथिसुवानि फोरबोनि फारसे फानोसै आमथिसुवानि फोरबोखौ नोंथांमोनि ओनोलाव माबोरै फालियो? एसे फोरमायना
अ आमथिसुवानि फोरबोआथ' जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ बिदिनो औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ
औ नोंथां।